औ नोंथां खोनादों ना आंनि बुंनायखौ? अ नोंथां खोनादों औ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं नोंथां?
अ नोंथां आंथ' दा जेबो खालामथ'वाखै फुंबिलि समना
औ नंगौ नोंथां आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथां नोंथांजों माखासे आब बहावाबा मिथिंगानि सोमोन्दै सावरायनोसो नोंथांनो फन हरनाय जादोंमोन आरो नोंथां। औ नोंथां आं नोंनाव गिबियावनो सोंग्रोनो सानबाय आरोना नोंथां औ औ बिफां-लाइफां खम जालांनायनि जाहोनाव बा खमायलांनायनि जाउनाव जोंनियाव मा गोहोम गोग्लैनो हागौ? बिनि सायाव नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ दे अब्ला
अब्ला खोनासंनो नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां। दे बु बुंदों
अ नोंथां बिफां लाइफां बुङोब्लाथ' बे जोंनि बुहुम बिखायाव थानाय ओ सोमखोर समायना गोथां सारि सारि गोजौ गोजौ जौनानै थानाय बिफां बा लाइफां माखासे लाइफां हारिनि ओ जाय गोजौबो नङा गाहायबो नङा ओम बेफोर बुजियो जाय जोंनि सुबुं आरो जिब जुनारनि जिउ खुंनायाव ओरैबायदि मैखोमै मोनसे बिहोमा होयो जाय नङाब्ला जोङो बे बुहुमाव थांनानै थानोनो हाया मानो होनना बुङोब्ला ओ जोंहा गोदोनिफ्रायनो ओ जेनेबा बुहुमा जेब्ला जोनोम जादोंमोन बे समनिफ्रायनो बिफां लाइफाङाबो जोनोम जाखादों मानो होननानै बुङोब्ला ओ बुहुमावथ' सुबुंफोर थायो, जिब जुनारबो थायो बा गोबां जिबिफोर थायो, जाय हां लानानै थांनानै थायो। ओम बेवहाय मा जायो ओ बिफां-लाइफांफोरा जोंनो मोनसे ओरैबादि बुस्थु ओ सानाव हगारना होयो आरो मोनायावबो हगारो नाथाय खायफा बिफाङा मोनायाव हगारा ओ बेखौ होनोब्ला अक्सिजेन। जाय मानसि बा जिब-जुनार जा जे सुबुंहा बा जाय जिब-जु जिब-जुनारा बे जि बुहुमाव जिउ दङ ओ बिसोरो अक्सिजेननि अनगा थांनानै थानो हाया, मानो होननानै बुङोब्ला ओ जिब-जुनारफ्रा मानसि-दुमसिया थांनानै थानो थाखाय हां लायो, बे हां लानाया माजों जायो होनबा, ओ बिफां लाइफां हगारनाय अक्सिजेन बेखौ बोनानै ला आरो जोङो ओम आरो जोङो हगारनायाव कार्बण्डाइ अक्साइड हगारो बे थिग, मा खायफा बिफांफोरबो दङ' ओ जाय मोनायाव कार्बण्डाइ अक्साइड हगारो आरो नाथाय सानाव बिसोरबो अक्सिजेन हगारो। ओ बेबादिनो मा जायो जेनबा ओ फिफां लाइफाङा गोबां माखासे ओ साननि बिदुंजों बा ओम गावनि मोनसे आखुथायखा बे जेनेबा जोंनि अक्सिजेन हगारनाया, जाय नङाब्ला जोंनि बे बुहुमाव थांनानै थानाय बे जिब-जुनारफ्रा थांनानै थानो हानाय नङा। बेल नङा ओ फिफां लाइफांफोरा ओ जोंनि जिउ खुंनाय बा ओ जोंनि जिउखौ दैदेननायाव गोबां बिहोमा होयो जेरै जोङो जोंनि ओ नफोराव थांनानै थानो थाखाय गोबां बुस्थुफोर ओ बाहायो बा जों खामानिफ्राव बाहायो। जायखौ जोङो बिफां-लाइफांजों बानायो, ओम बिसोर बिफां-लाइफांखौ दान-दाननानैबा जोङो बिनिफ्राय ओ बिनि मोदोमखौ जोङो गोबां रोखोमनि महर होनानै जोङो जोंनि जिउ खुंनायाव ओ मुवा बेसाद बानायनानै बाहायनो हायो। जेरै जों औ न'आव उन्दुनो थाखाय जोङो बिसिनाफोर बानायो बेखौ जोङो बिफां लाइफांजों बानायनो हायो नाथाय आथिखालाव मा नुनो मोनदों जेनेबा बिफां लाइफांनि खम बिबाङा खम जानायलाय जोङो बिफां लाइफांखौ बाहाया लासिनो बिदि बिसिना टेबोल आरि बानायनायाव जोङो प्लास्टिकखौ बाहायनाय नुदों। बेरफारसे नायोब्ला बे मोजाङानो मानोना जोङो बिफां लाइफांखौ दाननो नाङा बिफां लाइफां दानोबा जोंहा मा जायो जोंनि बुहुमाव अक्सिजेननि बिफाङा खमायो बेनि थाखाय जोंनि जिब जुनारा थांना थानायाव एसे खस्थ' मोनो आरो बेल' नङा बिफां लाइफाङा जोंनि ओ हा सिंनि दैखौ गोग्गो खालामनायावबो हेफाजाब होयो बा जोंनि हा खुरखानाय बा लङा दैसा खुरखानाय बा आबाद मावनायाव गोबां बिहोमा होयो मानोना बे बुहुमाव जेसेबां बिफां लाइफां थागोन एसेबांनो अखानि बिबाङाबो मोजां जागोन आरो। दाथ' दैज्लां बोथोर जेन'बा अखानि बोथोर अखा नांगौ जोंनो मानो होनना बुङोब्ला जोंनि आबाद मावनाय बेयो मैखोम मै महा मावो दैज्लां बोथोराव बेवहाय जोङो माइ आबाद मावो बांसिनानो सुबुंफोरा माइ आबाद मावो बा गुबुन गुबुन जायगायाव मावा जानो हागौमोन ना नाथाय जोंनि जोंनि बे आसामाव बांसिनानो माइ आबाद मावनाय जायो बेनिखायनो जोङो बिफां लाइफांखौ गोनांथार आरो मानो होनना बुङोब्ला बिफां लाइफाङा एसेबांनो मोजां थागोन एसेबांनो अखानि बिबाङा मोजां जागोन जोंनो आबादाव नांगौ रोखोमनि दैनि बिफांखौ जोङोनो थां मोननो हागोन आरो बिफां लाइफांखौ जों मानो नाङा होनोब्ला बेबायदिनो जेनेबा बिफां लाइफाङा मोनसे जेनेबा बबेबा मोनसे जायगायाव गोबां रोखोमनि बिफां लाइफां दं बेयाव बेखौ जोङो अरनबारि होननानै बुङो बेवहाय मा जायो गोबां रोखोमनि जिब जुनार थानानै थायो आरो मानो होननानै बुङोब्ला जिब जुनारनि थाग्रा बे जाय अरनबारि नाथाय जों आथिखालाव सुबुंफ्रा मा खालामो बे बिफां लाइफांखौ दानै दानै दान्नानै मोनसे फालांगियारि बेबस्था खालामना लायो आरो जायनि गेजेरजों बिथांमोनहा रां खामायो नाथाय बियो गमायैनो जोबोद जोंनि थाखाय खैफोदनि मोनसे माबा ना बुंङोब्ला जों गोबां रोखोमनि बिफां लाइफां दानोब्ला जोंनि हाग्रायाव थानाय बा अरनबारियाव थानाय जिब जुनारफोरा गावसिनि थाग्रा खुलिखौ खोमानानै लानो गोनां जायो जायनि जाहोनाव मा जायो बै हाग्रा बारियाव अरनबारियाव थानाय जिब जुनार बिथांमोनहा गावसिनि ओ थाग्रा खुलिखौ नागिरनानै बा थाग्रा खुलियाव जायगा थोयैनि जोहै बिसोर मा खालामो सुबुं माहारिबो थाग्रा ओनसोलसिम फैनानै आदारफोर नागिरफैनांगौ जायो आरो मानो होनना बुोब्ला बै हाग्रा बारियावथ' हाग्राफ्रा दानस्रांजोब्बायनाा अब्ला मा जायो बे समाव जाग्रा आदारा खम जायो। बेनिखायनो बिसोरो जोंनि मानसिफोरनि थाग्रा खुलिसिम बिसोर मा खालामो जोंजों सुबुंजों आरो हाग्रामानि जिब जुनादजों मोगा मोगि जायो जायनि जाहोनाव मा जायो ओ बेवहाय गोबां दाङाबाजि जायो जेन'बा मानसिफोरा गाथार जायो सोरबा अरथार जायो सोरबा जाजायो जिब जुनारफोरजों बेबादिनो जोङो बिफांफोरखौ दाननो नाङा बा बिफां लाइफाङा जोंनो गोबां मदद होयो जिउ खुंनायाव बेखौनो आङो सुंदयै बुंनानै नोंथांनो एसे फोरमायबाय आरो आसा खालामो नोंथाङा एसेबाबो बिफां लाइफांनि गोनांथिखौ हमनो हाबाय जानांगौ ना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां हमनो हाबाय हबा
बेफोरखौ एसे एभ' औ नोंथां उम अब्ला नोंथां जेनेबा जों दाथ' मिथिबाय जेनेबा जिब जुनार बिदि दाङाबाजि जायो। अब्ला नोंथाङा बे मिथिंगानि बिफां लाइफां बा मिथिंगाखौ माबोरै संरखया खालामनो होन बेनि सायाव नोंथाङा माबाफोर बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां
अ अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायना होदो दे बिनि ओ मा होनो बिदिखौ राहाफोरखौ नोंथां दे नोंथां
ओ जों मिथिंगाखौ सो रैखा खालामनांगौ होनोबा नोंथां गिबियाव जों मा खालामनांगोन मिथिंगाखौ रैखा खालामनो थाखाय जोङो। थाङा बुंलांबायदि गोबां बिबांनि बिफां लाइफां दाननाय बेफोरखौ जोङो बन्द खालामनांगोन नोंथां जुदि बुंनाय दं गोदोनिफ्रायनो जुदि फांसे बिफां दानफाय दानफायोब्ला फांनै बिफां गायनांगौ होननानै नोंगौ बेयो सैथो नाथाय दानि मुगायाव जोङो बिफां गायनायनि दानखानायखौसो बांसिन नुनो मोनसै आरो जायनि जाहोनाव जोंहा बुहुमनां बिदुं बांनाय बेफोर जाबोगासिनो। जेराव जोंहा बिदुं बांनायलनङा नोंथां बोथोर लानानै बोथोर जेरैहा गरमबा गोलोम बोथोराव जोंहा बिदुङा बांद्राय बांनायनि जाहोनाव जों थानो हालायि जायो आरो गोजां बोथोराव बांद्राय बिबांनि गोजांनायखौ जों मोनो आरो दानि आ आथिखालाव ओमफ्राय बुंनो थाङोब्ला नोंथां बेफोर गासैबो बिफां लाइफांनिल' गोहोम नङा जेरैहाय जोंहा दै गुबुंनायफोरनिफ्रायबो जायो दै गुबुंनायखौ माबारै जायो होनोब्ला जोङो बायदि मैया दाखोर दालाफोरखौ जोङो दैफोराव गारहरनाय दैनि जि गोग्गो बेफोरखौ जोङो गाज्रि खालामनाय बा मैला खालामनाय आरो आरो बिदिनो बायदि रोखोमनि मैला जाबोर जाथोब बेफोरखौ मोनसे जायगा जेराव डास्टबिन बेफोराव गारालासिनो जो जेरै मेरै लेथेर फेथे दैगारोबा जोंहा बारहावायाबो मोनामो आरो नोंथां बा खाथि खालानि जायगाफोराव थानो हायि जालायो मोनामनायजोंनो जेरैहाय जोङो कलकारखानानिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै बेफोरबो जोंनि बारहावाखौ गाज्रि खालामो बांद्राय बिबांनि कलकार खानायाव माखासे मुवा जिराद बेफोर दिहुननायनि जाउनावबो बेफोर जायो आरो लोगोसे जोङो दङबावो बांद्राय बिबांनि गारि मथर बाहायनाय बांद्राय बिबांनि गारि मथर बाहायाबालानो जों मा खालामनांगौ नोंथां जेनेबा मोनसे जोंहा जि थांलाय फैलायनि राहानि थाखाय जोंहा मोनसे बासफोर होयोनाय राय रायजोफोरनि थाखाय बे बासफोरजों थांलाय फैलाय खालामबा मोजां जायो मानो होनोबा बे बासजों थाङालासिनो जोंनि गोबां मानसिफोरानो बा सुबुंफोरानो गावबा गाव निजा गारिजों जोंहा थांलाय फैलाय खालामो बेहायबो जोंहा मा जायो माखासे मिथिंगायारि सम्पद जेरैहाय दिजेल पेट्रल बिदिनो बायदिसि दिना आरो नोंथां बेफोरो जोंहा खहा जायो आरो बे डिजेल डिजेल पेट्रल बाहायनायनि जाउनाव जोंहा गारि मथरफोराव गोबां बिबांनि उ खुदैफोर ओंखारो, बेखौ जों होबथानो थाखाय जों मा खालामनांगोन माखासे गेसनि गारिफोर सा सालायनांगोन जेरै सि एन जि बायदिसिना नङाबा जोङो मोब्लिबजों खारग्रा बा कारेन्टनि गारिफोरखौ जों बाहायनांगोन नोंथां। थिग बेबायदिनो जोङो बुंनो हाबावो ओ जेरैहाय दै गुबुंनाय बा हा गुबुंनायाव जोङो होबथानो थाखाय मा खालामनांगौ गोबां बिबांनि आबाद फोथाराव रासायनारि हासार एम्फौ फोथेग्रा मुलि बा, हाग्रा थैग्रा मुलि बेफोरखौ गोबां बिबांनि बाहायोना बेजोंबो जोंहा हा बा दै गुबुंनाया जायो आरो नोंथां जेब्ला बांसिन बिबांनि बेफोरबायदि मुलिफोरखौ बाहायो अब्ला जोंहा हायाबो मा जालाङो हासार गैयै जालाङो बा जिब गैयै जालाङो आरो। ओ बेफोरखौ होबथानो थाखाय जों माखासे राहाफोर लानो हायो जेरैहाय गामि गामि थांनानै गामिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै बेफोरनि सोमोन्दै सांग्रांथि मेल खुंनो हायो जोङो जाहाथे रायजो राजाफोरा जोंनि बे खावलायनाय, खौ बुजिनानै आरो गासैबो बे मिथिंगाखौ बा जोंनि बे समायना बुहुमखौ संरैखा खालामनो थाखाय गासैबो आवगायबोयो आरो जोंनि थामोनथा आरो उनमोन थाय बेफोरखौ जों गासैबो रैखाथि होलांनो हायो बुंनो थाङोब्लाथ आथिखालाव जोंहा दैनि बिबाङाबो दैनि बिबाङाथ दङो नोंथां। नोंगौ बुहुमाव गोबां बिबांनि दै दङ नाथाय जोंहा गोग्गो बा लोंग्रा दैनि बिबाङा जोबोर खमसै आरो नोंथां बेबायदिनो जोंहा आरो माखासे सावन बा सोदोब सोदोबफोरनि गुबुंनायखौबो जोङो नुनो मोनो नोंथां नाङा फाङा गोबां बिबां या गोबां गोबारै बक्सफोर दामनायनि जाउनावबो सोदोबफोरा गुबुङो। ओ जोङो मिथिंगाखौ जोङो मान होनांगोन आरो जोङो माने मिथिंगानि सायावसो सोनारनानै थायो नालाय नोंथां जेरैहाय नोंथाङा बुंलांदों बिफाङा अक्सिजेन गेस हंगारो आरो कार्बन डाइ अक्साइड गेस सोबनानै लायो। नोंगौ बेयो थारानो जोंहा सुबुं बा जिब जुनार बा बुहुमाव जिउ गोनां गासैबो मुवा बेसाद बा जुन जिब जुनारफोरानो जोंहा अक्सिजेन गेसखौ लायो आरो ओमफ्राय कार्बन डाइ अक्साइद गेसखौ हगारो। ओ बिदिनो, जोंहा माबानिफ्राय साननिफ्राय मोनसे फान्थाव गाब होनना बुङो ना नोंथां आल्ट्राभायलेट होनना बुङो इंराजियाव बेनि रोदायाबो जोंनाव डाइरेक्ट फैयो बेखौ होबथानो थाखाय जोंहा मोनसे माबा दङो। ओ लेयार दं बा थाखो दङ बै थाखोआबो लासै लासै जोंनि बे आबहावा गुबुंनायनि जाउनाव लासै लासै जामलांगासिनो आरो जेब्ला बेयो मो गासैबो जामलांजोबगोन बा गोमालांगोन बे मोनसे थाखोआ ओ बे थाखो, खौ मा बुङो मोनथाय नोंथाङा मिनथि नंगौ नामा ओ अजन थाखो औ बे अजन थाखोआ बेयो जुदि जामलांजोबो अबा जोंनाव सोरांनि बि बा साननि बिदुङा जोंनाव डाइरेक्ट नांफैयोबा जोंहा मा जागोन डाइरेक्ट माने थोंजों नांफैयोबा जोंहा देहायाव माखासे बिगुरनि बेराम,
औ औ नोंथां बुजिबाय अब्लाथ नोंथां जोङो मिथिंगायारि बा मिथिंगानि बिफां लाइफां बा जिब जुनार गासिखौबो जों रैखा खालामनांगौ मानोना बिसोरबो ओ जोंनि जिउ खुंनाय,
औ नंगौ नोंथां जुदि मिथिंगायाव बिफां लाइफां बेफोरबायदि गैयाबा जोंहा मा जागोन हां लानायाव जोबोद खस्थ मोनगोन आरो ना नोंथां औ आथिखालावथ नुनो मोनो नोंथां गोबां सुबुंफोरनियावनो हां लानायनि बेमार दं जायखौ जों आसथमा होनना बुङो बेखौथ नुनो मोनगासिनोना नोंथां औ बेफोर गाससिबो बे आबहावा गुबुंनायनि जाहोनावनो आरो नोंथां